हेलौ औ नोंथां नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङ नोंथां
औ फ्रि दङ नोंथां
होनबा नोंथाङा जों दसे सम सावरायफानो हागोन नामा
औ मानि सायाव सावरायगोन नोंथाङा
ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ मोनसे आयदानो जों सावरायनायनि बे आयदायानो जाहैबाय ओ गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय माबायदि रोखोमनि मावनाय जायो दानि समावहाय आरो गोदोहाय माबायदि आबाद मावनाय जायोमोन बै गामि ओनसोल फोराव बेफोरनि बागै फंनैसो जोङो सावरायलांदिनि हागोना नोंथां आङो गिबियावनो होनग्रोनायसै आरोोना गोदोनिखौहाय जोङो गोदोनि आबाद मावनाय होननानै बुंनो हायोब्ला बुङो बुङोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो मिथियो जोङो सिगांहाय ओ गामि ओनसोलावहाय आबाद आखया बेफोरबायदिनो ओ मोसौ मोसौफोरनि गेजेरजों मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना सोरबा मोसौजों हालेवो सोरबा मैसोजों हालेवो आरोना
उम
बेफोरबायदि हालेवनायनि गेजेरजों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरै ओ मोसौखौ जोङो नांगोलफोरनि गेजेरजों ओ गावनि आबाद दुब्लिखौहाय हालेवनायफोरखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथाङा
औ औ औ
आरो मैसोफोरजों बेफोरबायदि मस मोसौजों जेरै हालेवेमोन बेफोरबायदि हालेवनानैनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना जेरै मोसौजों हालेवनो थाखाय जोंनो सिगां नांगोल बायदिसिना नांगौ आरो बेफोरबायदिनो मोसौ मानै नांगौ सोरबा माथामख्लाय खालामनानै बेफोरबायदि हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना गामि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबायदिनो जोङो गामि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि हालेवनानै जोङो दाथ' अमा लायो माइनि बोथोर जेरै दैज्लां बोथोराव माइ आबा आरो फाथो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
जेरै गामि ओनसोलावहाय बै गोदोनि समावहाय माइ एबा आबाद मावनो माइ आबाद आरो फाथो आबाद मावनो थाखाय। बेफोरबायदिनो मोसौजों सिगां हालएवबोनांगौ जायोमोन आरो। रोना बेफोरबायदिनो मोसौ मोजाङै सोरबा नांगोलफोरजों हालेवनानै बिगा जुदि नोउ जि बिघा नैजि बिघा थायोब्ला बेखौ दान मोनसेहालागै। लानो नागिरोमोन आरोना बेफोरबादि मानो होनोबा मोसौजों हालेवना गोबाव सम लाखायो नोंथाङो बेखौ मिथिखागौ।
औ।
थिग बेफोरबादिनो जेब्ला हालेवगोन अब्ला बेयावहाय जोङो सिगाङाव बिसोरो सिगाङावहाय ओ बेफोरबायदिनो माइ गायनो थाखाय सिगाङावहाय खोथिया एबा ओ ओ बेसन फोनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ।
बे बेसनखौ फोनो थाखाय बिसोरो बेफोरबादिनो बस्थायाव सोनानै एबा थिंफ्राव एबा मा होनांगौ बेखौहाय बाल्थिंफ्राव सोमना लानायखौ जों नुनो मोनो। आरोना बेफोरबायदि सोंना लाखांनायनि उनावहाय ओ बेखौहाय ओ गायनो थाखाय थाम दिनहालागै सोमान दोनग्रो आरो ना गाजा बेरहोनो थाखाय। बेफोरबादिसिना सोमखांनायजों गाजा बेरो अब्ला बेखौहाय जाय जायगायाव गायगोन बेयाव गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेयावहाय फोनायखौ नुनो मोनग्रोयो बिनि उनावसो जेब्ला बियो दान मोनसे हालागै जायो अब्ला बेखौहाय गायनो थाखाय जाय दुब्लियाव गायगोन बे दुब्लियाव गायनो थाखाय बे बे मोजाङै हाल एवग्रोनायखौ नुनो मोनो आर ना जेब्ला हाखौ एवखाङो अब्ला बेफोरबादिनो ओ मोजाङै एवनानै मैजों होनानै बेफोरदि हाखौ समानै एबा दै सोनायनि गेजेरजों हाखौ समान खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ गायनायखौ खोथिया फुनायजों लोगोसे गामिनि मानसिफोरखौ लानानै गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
थिग बेफोरबायदिनो खालामखांनायनि उनाव हसेफ्रा गायो अब्ला बेखौहाय नभेम्बर आरो डिसेम्बर हालागैनि उनाव बेखौहाय मानसिफोरा आखाइजों हानायखौ फोर नुनो मोनो आरोना बिनि उनावहाय बेखौहाय आरोबाव न'आव लाबोनो संनानैहाय बेफोरबादिनो मारा होनो थाखाय मोनसे लांदां जायगायाव लानानै फैनायखौ नुनो मोनो। बेयावहाय ओ बेफोरबादिनो ओ मोसौ खिनि गेजेरजों बेखौ लिरना लागोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जाहाथे आथिया खारनो हानाय बायदि बिनि उनावहाय बेखौ मारा होखांनायनि उनावहाय बेफोरबादिनो ओ मारा होखांनानैहाय माय फसल आरो जिगाबखौ आलदा आलादा खालामनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बेखौ आलदा आलदा खालामखांनायनि उनावहाय खादाफोरनि गेजेरजों बेखौ गारनानै संनायफोरजों सिबनायखौ नुनो मोनो आरो ना जेब्ला सिबखांनायनि उनावहाय माइ फिथोब आरो माइजों माइगामा आलादा आलादा जायो अब्ला बेखौहाय बस्थायाव सोनानै एबा बाख्रियाव दोननायखौ नुनो मोनो आरोना आरो सोरबा सोरबा दुलि होनोना बेखौहाय माइ दोनग्राखौहाय बेफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आर ना थिग बेफोरबायदिनो खालामखौ जों नुनो मोनोदिे आरो जों नायबावोला। गुबुन फारसेथिं फाथो हाबाखौ बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना फाथो आबादाबो बेफोरबादिनो मार्च एप्रिलाव बेखौ फोनानै आगष्ट सेप्तेम्बराव दानायखौ नुनो मोन मोनो आरोना बेखौहाय आरो अक्ट'बराव सोमना लानानै दान मोनसे एबा नैजि दिन लानाखै सोमनानै लाखांनायनि उनावहाय बेखौहाय ओ बिगुर जिरनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय बे भुटानिनाव लाबोयो आरोना सानदुङाव खालामनायनि उनाव केजि हिसाब दारिमिनाव फानहरो फानहरो बिनि उनावहाय ओ बिनिफ्राय बस्था आरि बानायो आरो बेजों लोगोसे बेफोरबायदिनो दिरुं आरि बानायनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसे बि जोङो माइ माइजों लोगोसे मेसें बोथोराव जोङो दालि बेसर बायदिसिना फोनायाव बेखौहाय गोरान हायाव गायग्रा जानायलाय बेखौहाय बेफोरबायदिनो नांगोलफोरनि गेजेरजों मोजां एवनानै मैजों मोजां समान खा खालामनानैहाय बिदिनो हाथर फिथर फिथरखौ बुख्रुबनानै फिसा फिसा खालामनानैहाय फोनो हानायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि गायनाय खौ जों नुनो मोनो जेरै बेनिफ्राय जोङो मोसौ माइखौ जेरै मारा होयो बेसर मारा होनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि लोगोसे दालि बेफोरबायदिखौ फोनाय जायो आरोना बे गोरान हायाव थांनायखाय आरो बेखौ बस्थायाव सोनानै बेफोर दारिमिनाव लाबोयो जेरै बस बेसरनिफ्राय जोङो थाव मोनो बेफोरदि जाग्रा जानो थाखाय ओंख्रि संनो थाखाय थाव मोनो नङा होनबा नोंथां
औ
दालिफोरखौ जोङो जानो थाखाय बाहायो आरोना बेफोरबायदि बुथोरजों लोगोसे ओ आबाद मावनायखौ गोदोनि समावहाय मोसौफोरनि गेजेरजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा आरो नोंथाङा फंनैसो दानि समावहाय जाखिनि ओ नैबे गोदान मुगाजों फैनाय लोगो लोगो माबायदि ओ आइजें आइलाजों हालेवनाय जायो बेनि बागै फंनैसो होननो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां गोदोनि सम आरो दानि समजों रुजुयोब्लाथ' गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो सिगांथ' आरो नांगोल जुंगाल मै बे बेफोरजोंनो जोङो हालेवनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जों नुबोखानाय ओमफ्रायो दानि समावहाय जोङो बेजों मावालासे ट्रेक्टरजों मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनाय नुदों जेनेबा बेफोरबायदि सोलायनायाव एस ओ खायसे बिथिङाव मोजांबो खायसे बिथिङाव आरो जोंना ओ गाज्रि बुंनांगोन मानोना जोंना नांगोल नांगोल जुंगालफोरा गोमालांनो हमजोबबाय जेनेबा जोंनि मोनसे कालसार दङमोन नङा होमबा जोंनि मोनसे हारिमु ओ ओ बेफोरबायदि हारिमुनि बाहागो होननांगोन नांगोल जंगाल आरो मोसोजों एवनायफोरखौहाय ओमफ्राय दाबायदि दा दा समावहाय जोङो ट्रेक्टरजों एवनायखौ जों नुनो मोनो बे ट्रेकटरजों एवनायखौ जों एसे मोजांबो होनजायो जेनेबा समनि आंखालावहाय जोङो गोबां समखौनो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो हालेवनानै जेनेबा दानि जुगावथ' दानि समावहाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि ओ सोलाव बांसिनानो जोङो मोस मोसौजों एवनायखौ खम नुनो मोनो ट्रेक्टर जों एवनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो बेफोरबाय दिनो खम समनि गेजेरावनो एवजोबनाय जायो आरो ओ थोस्लाबलाया आरो जेनेबा ट्रेक्टरनि फारलाफोरखौ जोङो बेबायदिनो गायनाय समावबो जोंना सिगां समाव ओ बेबायदिनो हालेवनाया मोसौजों हालेवोबा सानसेयावहाय दब्लायसे दब्लायनै बिदि दब्लायब्रै दब्लायबा बेफोर लोगो नांनानैबाबो एवोमोन आरो ना खम खम जेनेबा गोबाव सम लायो खिन्थु खामानिया एसे एरा एरा जायोमोन आरो दा बिदियाव बेबायदि नंला जे सानसेयावनो जोंना ओ सोरबा न'से गामियावहाय सोरबा न'से एवोब्ला सोरबा गायोब्ला बेबायदिनो जमा जमा ओंखारलायनानै जोङो गायलायलायनायखौ नुयो आरो सानसेयावनो बांसिनानो ओ हाजोबफ्रामो होननाय बायदि आरो सानसेयावनो जोंना आबादखौ जेनेबा माइखौ गायनो हाजोबनाय बेफोरखौ जों नुयो आरो। सिगां समावहाय मास मोनसे ओ एबा दान मोनसे दान मोननै खौ जोङो दान मोनथाम गाहामखौ गायनाय गायनायखौ जोङो नुयोमोन आरोना। बै समावहाय होमबाना न' न'आवनो जेनेबा गावबा गाव मुखुबमोन आरो। हालेवनाय जेनेबा दब्लायसे दब्लायनै बेयाव मा थांनो दब्लायथाम दब्लायब्रैल' बेदि साननानै जेनेबा न'खर न'खरनो गावबा गावनो सानसे थारला अखा बांखा सान्दुं बेफोरबायदि खामथाबलायनानै जोङो गायनायखौ नुनो मोनोमोन। दानिया बांद्राय बिदिखौ नुनो मोनला थाबैनो जोंना हालौवखांनाय लोगो लोगोनो खोथियाफोरखौ माखासे खनसेयैनो फुनाय लानायखौ आरो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बोथोर लाना बोथोर आरो गोदोनि समावथ' बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावामोनब्लाबो दाबायदि दा बोथोरावहाय जेनेबा दा समावहाय जोबोर आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव ओ जोङो बुंनांगोनदि गोदोनिख्रुय गोदोनिख्रुय दानि दानि समा एसे साबसिन हांबाय जेनेबा समनि आंखालावहाय जोंना बेफोरो जानानै फैयो ओ बेफोरखौ जोङो खामनांगौ जायो आरोना बेबायदिनो गोदोनि सम आरो दानि समनि बुंनांगौबा गोबां दङ जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां?
ओ नुना थारैनो नांगौ दानि समावथ बेफोरबायदिनो आरोना। गोबां सालायनो हमबाय सिगां जेरै आखाइजों मावोमोन दायो मा बे मेसिनफोरनि गेजेरजों मावनानै खौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? खोनादों ना नोंथां?
औ औ औ
बेफोरबायदि जों जेरै दा ट्रेक्टरजों हालेवो सिगां नांगलजों हालेवबा दा ट्रेक्टरजों हालवनायखौ ज नुनो मोनो आरोना। आरो बेजों लोगोसे दायो मेसिन फोरनि गेजेरजों माइ गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना सिगांथ गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो ओ आखाइफोरजों गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव नुयोदि मेसिनफोरनि गेजेरजों गायनायखौ जों नुनो मोनसै। हानायावबो मेसिनफोरनि गेजेरजों हानायखौ नुनो मोनसै जेरै बै समावहाय आखाइजों हानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मेसिनफोरजों हानायखौ नुनो मोनसै आरो ना। थिग बेबायदिनो
औ
दाथ' बोथोरजों लोगोसे सोलायनानैखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना। ओ होनबा नोंथां समाबबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा?
औ।
खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ दे होनबा।
औ औ।